हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
मा खामना दं नोंथांङा?
जाना दंङ नोंथां।
आदसा नोंथां जों आंङो बर'फोरनि फिथा सावनायनि बागै एसे सावरायलायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आदसा नोंथां आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बर'फोरनि फिथा सावनायनि बागै एसे
औ हागोन नोंथां, ओ जोंथ' फिथाखौ मागो दमासियाव सावो नंङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ जोंङो फिथाखौहाय ओ माइब्रा माइरंनिफ्राय मोननाय जायो बानायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां? ओ फिथा औ गिबियावनो जोंङो फिथाखौ देनो थाखाय जोंङो ओ माइरं नांग्रोगोन माइरं माइरंखौ जोंङो ओ खायफाफोरा न'आवनो माइब्रा माइरंखौ गायो खायफा फोराहाय गाया। गायाबोला जोंङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाना फैग्रोयो आरो लाना फैग्रोनानै जोंङो बेखौ जोंङो सोमनानै दोनो आरो ओ खायफा खायफाया फुंनिफ्राय बेलासिया लासिया सोमो खायफाया हराव सोमना दोननानै बिनि अखानायनायै फुंङावहाय सुखांनानै दोनो बिब्दि आरो। बेनिफ्राय जोंङो बेखौ दसे सोम दैया सरत जासेम जोंङो सुखांनानै खिरखा बा गुवार जायगायाव दै सरदनो हानाय जायगायाव दोननाय जायो आरो, बेनिफ्राय जोंङो बेखौ जेब्ला दैया मोजांङै सरदनानै मोजां देजानाय जायो अब्ला जोंङो दिंखि बा उलार गायहोनायाव देनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेनिफ्राय ओ आथिखालावथ' जोंङो बांसिन नुनो मोनो ग्राइडार मिक्साराव उन्नाय दानिया बिब्दि दिंखि बा उलार बेफोरखौ बारा नुबांनो थांला नालाय बेनिखायनो ओ बांसिन ओ जोंङो ग्रेन्डार मिक्सारजों उन्नाय नुयो आरो। बेनिफ्राय जोंङो ओ बेखौ दे माइरंखौ दे एसे एसे होनानै देयो देनानै जेब्ला बेयो गेब्लेयो जों बेखौ ओ फिथा सान्द्रि जे बुंङो जोंङो। ओ औ जोंनि बे माइरं सालिग्रा ओ सं सान्द्रि बिनिस्राय एसे माने गुबुं गुबुंसिन सानद्रिया बेखौ बेजोंहाय जोंङो बेखौ सालिनाय जायो आरो अन गुन्दै खौहाय अन गुन्दै खौ जों सालिनानै मिहि मिहिखौ खावसे खालामनानै बिनिफ्राय जोंङो रग' रग' थानाय जे माइरंआ हो गेब्लेय बेखौ जोंङो खावसे थालला खालामनानै ओ गेब्लेयै माइरंखौ जोंङो देफिननाय जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोंङो ओ बिब्दिनो सोमनानै लानाय माइरंखौहाय माइब्रा माइरंखौहाय बिब्दिनो देजोबो देनानै जोंङो ओ उम जोबजासिम देनानै जोंङो फिथाखौ ओ जों गोबां बिबां गोबां गुबुन गुबुन मुंनि फिथा सावो जेरै ओ फिथा एन्थाब ओ फिथा थावनि फिथा, फिथा हासुं बे फोरनो गोबां गुबुन गुबुन ओ नामनि माने जोंङो फिथा सावो नालाय
औ
ब्रा मायरंजोंहाय आं नुनो मोनाया ओ जों फिथा एनथाबजों थावनि फिथा बेखौनि जोंनि बे ओनसोलावहाय बांसिन सावो आरो। बेनिफ्राय जोंङो ओ फिथाखौहाय ओज थावनि फिथा सावनोब्ला जोङो दैजों नानांगौ जाबाय अनखौहाय दैख दैजों नानानैहाय‌ जोंङो लद्र लद्र खालामनानै‌ बे खौ मोजाङै ओम आखाइजों मोजांङै सावजानाय बायदि खालामनानै जों सावनाय जायो आरो थावनि फिथाखो बेनिफ्राय एनथाब एनथाबखौबो जोङो दै एसे सारस्रिनानै अनखौ नाग्रोनानै लानाय जायो आरो बारा होया ओरैनो एसे सारस्रिनानै जोङो अनखौ नानाय जायो बिनिफ्राय जोंङो ओ आखायजों जग जखा हिसाबै अ अनखौ होनानै बियावहाय जोंङो ओम थाव एनथाब फिथायावथ' जोंङो सिबिंजोंबो सावो खायफाया गुरू मेथाइजोंबो सावो खायफाया हाय नालेंखरजोंबो सावो नोंङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ बिब्दिनो जोङो सिबिंजों सावोब्ला जोङो सिबिंखौ एवनानै देग्रोनानै लायो आरो बिनिफ्राय जों बेवहाय सिनि होनानै बा संख्रि होनानै जोङो ओ बे फिथा एन्थाबावहाय अनावहाय जेबोला जोङो बेखौ अ फिथाखो सावो अबोला जोङो अनखौ होग्रोनानै जेबोला अना ओम मोजां जायो अबोला जों बेनि सायाव ओ सिबिं बा नालेंखरखौ होफादेरनानै सावनाय जायो आरो। औ। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे फिथा बेखौहाय माबोरै मा आदब खायदाजों सावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फरब फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
उम दा दोज बिथाङादि बुंलांबाय दानस‍ो फिथा सावनायनि बागै नङा होमबा? जोंनावबो बेफोरबाय दिनो सेममानो जायो। बेफोरबायदिनो एखे रोखोमनि बायदि फिथा सावनाय
औ।
जेन'बा फिथाखौ माइब्रा माइरंखौ माइब्रा माइरं माइब्रा माइरजों सावनाय जायो नालाय।
औ।
ओ बेखौ सोस सोमग्रोनाय जायो बेनि खानसे सिगांनो जे जे दिनखालिबा देगोन बे बेनि हान्थिसिगां मानेस सोमना दोननाय जायो नङा होमबा? उम। बेखौ सोमखांना दोननायनि उनाव बेनि अखानायैहाय बेखौ एसे थिखांनानै दै सरन होखांनानै एसे रानहोदोब दोबनानै बेखौ दिंखि दिंखियाव देहैनाय जायो नङा होमबा? दानियाथ'‌ दानि दानि दानियाथ मिचिंफ‍ोराव देजायो दानिया आगोलनि बायदि दिंखिफोराव बाराद्राय देबांनायखौ नुनो मोनला।
औ
बेथ' आगोलनि आगोलनिफोराथ' दिंखियावनो देबोनाय
औ थारैनो नंगौ
दाबो दङ दंनाया खायफा खायफा गामिफोराव
थेवबो बारा नुबांनो मोनला आरो ना नोंथां औ
बिदिनो माइरं माइरंखौ बिदि जे-जेनेबा गुन्दै खालामनानै देखांनानै
औ
बेखौ लाबोनानै सावनाय जायो आरो ना ओमफ्राय मोनसे नेम ओं नंगौ आं माने खोनानो मोननाय माने खोनानो मोनबोनाय बायदि मोनसे नेम दों आरो ना खावनायनि सिगां
औ
बेनो जाहैबाय माने जाहैबा न'खरनि रुंसारि जालांनाय माने बे बुहुमाव गैलिया माने न न'खरनि
औ
बिसा माने फिथा साव गावसोर जानाय सावनायनि सिगां माने बे रुंसारि जानायनि नामखौ लानानै बेनो माने एसे एसे माने गासिबो फिथाखौनो सावग्रोयो माने बेनि बेनि नामाव
औ
फिथाबानो जा थावनि फिथाइयानो जा जेनेबा लारुआनो जा
औ नंगौ
जिखुनु जाया मानो आंनि इनि माने बे रुंसारि थासारि जालांनायनि नामाव एसे एसे नाम खालामनानै सावना दोनग्रोयो आरो ना
औ नंगौ
ओमफ्राय बेखौ सावखांनायनि उनाव मोनसे थफ्ला जुनानै बेखौ दोनग्रोनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनावसो जों माने न'नि मानसिफोर जायहा जागोन बिसोरनि थाखाय माने बे फिथाखौ सावनाय जायो माने जानो थाखाय
औ नंगौ
आरो ना
औ नंगौ
होम बिदिनो गामिफोराव बेफोरबायदि बिदि नुबोदों आरो आंना
औ नंगौ
आगोलनि नेमखान्थिखौ लाखिदों माने जिथु बे नेमखान्थिखौ माने आबै आबौ मोना सिगांनिफ्रायनो लाखिबोगासिनो दंमोन नालाय
औ
उम बिदिनो फिथाखौथ' जोङो बहुद रोखोमनि सावनो होयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जेनेबा हुगुमा थाबाय मोनसे, फिथाइखानि फिथासा गोजोरावबो माने सावजायो माने बेखौ नुदों आरो ना आं आगोलो। आमफ्राय दानियाथ' आरो। दैहुआव दै गुदुं फुदुंनानै ओमफ्राय खुरै मोनसे लानानै बेखौ बेयाव खुरैयाव फिथाखौहाय आरामसे सिबिङै माबादो ओमफ्राय अन गुन्दैजों ओरै मिक्स खालामनानै सावनाय जाया होमबा नों थां?
औ नंगौ नोंथां।
जिस्रि मोनसे लानानै बेखौ ओरै फायखननानै ओमफ्राय बे दैहुनि खर'आव माने खफ' जेनबा गुदुं दुंहाव गुदुं
थुङा माने खफ' जानानाय गुदुं जालांनाय बेखौ माने बे खर'हाव फिथाखौ दोनो माने खिस्रि सोबनानै खोबनानैहाय। ओमफ्राय बेयो मोनबा बेखौ आरो बख'नानै आरो गोदान दोनफिनबायो माने बेखौ बेफोरबायदि हुगुमा फिथा सावनाय जायो आ रोना।
औ नोंगौ।
उम आरो एनथाबखौथ' मिथिखायो एनथाबखौबो मोनसे मोनसे मा होनो इखो साराय रोखोम मोनसे ओम ओम साराय रखमबा मोनसे हानि मोनसे माबा दङ' आं नामखौथ' मिथिला बे मा होनबाय बावबाय। बेफोरबायदिनो बेयाव होनानै अनखौ होनानै बेयावबो सिबिं एबा गुरु मेथाइ दोननानै सावनाय जायो आरो नाय।
औ नंगौ।
उम थावनिखौबोथ' बिदिनो दै होनानै एसे अन गुन्दैनिफ्राय मिक्स खालामनानै संख्रि होबा संख्रि होबाय एसे सिनि होबाथ' सिनिबो होजायो नालाय। जेबो नङा बेफोरबायदि बिदि एखे मिक्स खालामनानै बेखौबो थाव गुदुङाव होनानै सावो बिदिनो।
औ नोंगौ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बिफोरबाय दि फिथानि अनगायैबो ओ मा मा फिथा सौराय बिदि सावनानै जायो नामखौ एसे होननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलफोराव हायथ' आं फ्रायानो बिदि ओ एन्थाब फिथा इनिफ्राय लारु इनिफ्राय हुगुमा ओमफाय थावनि बेखिनिखौल' आं बांसिनानो नुनो मोननाय जायो आरोना था सावनायखो बेलेग आरो नुफेरनाय जायाखै आं
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे ओ फिथा बेनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों? थां?
दे दे नोंथां नोंथांजों एसे बर'फोरनि फिथा सावनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों।